अ नोंथां
औ नोंथां खोनादों
अ अ नोंथां नोंथांनो
हेल' हेल' हेलौ हेल'
आंनाव खोनादों
ओ खोनादों नोंथां खोनादों
अ नोंथां नोंथाङा दालाय माथो खालामदों नोंथां
आदसा नोंथां ओ ओरै गरमबो नालाय ओंखायनो दिनै आरो लोगोसे देवबारबो बेखायनो आङो लामाजों नोंसो दसे बेरायफैनाय जादों ओमफ्राय दा मा खालामदों
आ आंबो नै माने न'नि बेनो बारिबो माने दंफांसालियाव जिरायनानै ओरैनो मबाइल सेरला लाबायदोंमोन नोंथाङा
आतसा हेल' हेल हेल' हेल' हेल' हेलौ हेल' हेलौ हेलौ हेलौ